हेलै नोंथां।
औ खोनादों नोंथां दे बुंसाय नोंथाङा।
नोंथाङा ए दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
ओ हागोन नोंथां हागोन।
नि सायाव रायलायदिनि आरो ना।
औ दे बुंदो नोंथां मा आयदा ला मा आयदाजों रायलायनो?
जेनेबा जों आथिखालावथ' नुनो मोनगासिनो दं नङा होमबा?
ओ नोंथां दे
गासैबो सुबुंफोरनि आखाइ आखाइ मबेल नुगासिनो जों नोंथां।
औ।
दा बे मबेलखौ आथिखालाव माबादि बाहायोमोन बा बाहायबोगासिनो दं बिनि सायावनो रायलायसै
जायो नोंथां रायलायजायो
दा बे मबेलनि सोमोन्दै नोंथाङा अ आं सावरायग्रो
औ नोंथां मबाइलनि बागै एसे फोरमायना होग्रोदो नोंथाङा। आथिखालाव मा मा रोखोमै मबाइल बाहायो
औ औ मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' जों सुबुंनि जिउआव मबाइलआनो गाहायखौनो बुंनांसिगोन आथिखाल समावहाय।
औ नोंथां औ।
सासे सुबुङा मानिबा ओ प्रब्लेमफोर जायोबा जेनेबा न'खर बा जाथि खुरमानो खबर लानो थाखाय जोंनो मबेलनि गोनां थि जायो
औ नंगौ नोंथां।
बेल' नङा मबेलनि गेजेरजों जोङो दाबसे खनायाव थानानै इन्टारनेटनि गेजेरजों बबे खनायाव बबे जायगायाव बबे हादोराव मा -मा जा दों मा मा जाथाय जादों बेफोरनि सायाव बा बेफोरनि सोमोन्दै मिथियो जों दसेनि गेजेरावनो मबेलनि जेनाखि इन्टारनेट बेनि गेजेरजों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ दा मबाइलनि बाहायथिया ओरैबाददि जाबोबाय आरो ना नैबे आथिखाल मुगायाव माने साफ्रोमबो सु बुंनि आखाइ आखाइ गंफा गंफा मबाइल नङाबानो जाला बुंजायो आथिखालाव।
औ नंगौ नंथां नंगौ।
दा नैबे मबाइलाव माने जोङो इन्टारनेट बाहायग्रा मबाइल बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बा इन्टारनेट गोनां मबाइल लानायखौ जों आथिखालाव गासै सुबुंखौनो नुनो मोनसै। जेनाखि गोदोनि केपेड केपेड मबाइल जेनेबा इन्टारनेट इउस जायो अनलि कल ल' थांग्रा बेफोरबायदि मबेला आथिखालाव गैला आरो।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
आथिखालाव जों नुनो मोनो जेनेबा सासे लेखा रोङै जाब जुब जेनेबा सेरनो रोङो सेरनो रोङै इउटुबल' नायनो गोरों बेफोरबादिनो भिडिअ'ल' नायनो गोरों बेफोरल' बेफोरबायादि सुबुङाबो माने जों मबाइलखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
माने जायफोर सुबुङा लेखाबो रोङा मबाइलनि जेनाखि सोदोबफोर इंग्लिसनि बेफोरखौ फरायनायनो रोङा बेफोरबायदि सुबुंफोरखौबो जों मबाइल बाहायनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो।
औ नोंथां नोंगौ।
गेजोंबो गोबां खहा आरो मुलाम्फा बे मोननै माबा बिथिंखौबो जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
मबाइलनि फारसे खहा आरो मुलामफा बिनि सायाव नों थाङा आथिखालाव जेनाखि सोलिबाय थानाय बेनि सायाव एसे बुंदो दे नोंथां।
आथिखालावथ' खहा होनोब्ला नोंथां बिदिनो जाय सु खोनादों ना नोंथाङा हेल'।
औ खोनादों नोंथां दे बुं।
जाय सुबुङा बाहायनो रोङो बियो मोजाङाव आरोना नोंथां जेरै बिदिनो इउटुबफोराव इन्सट्रा फेसबुकआव खा जाय सुबुङा मोजां मोजां भिडिअ' खालायनानै बिदिनो हगारदों आरो माबा बिदिनो जाय सुबुं खामायदों आरो सुबुं बायदि रोखोमनि गाज्रियावसो थांदों आरो बेफोरनो जानांगौ आरोना नोंथां बेदिनो जाय दानि क्लास नाइन आरो टेन गथ'फोरा फरायसाफ्रा बिदिनो कचिं क्लास लानो होननानै बिमा बिफाना मबाइल दाबायनानै बिदिनो गेम गेलेनायखौसो नुनो मोनो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि थाखा फैसाजों बिदिनो गेम गेलेनाय बेखौसो नुनो मोनो आरो नोंथां खहा बुङोब्ला। आथिखालावहाय आ आरो बुंनो थाङोब्लाथ बिदिनो गोदोनि दिनाव
किपेड मबाइलजों आरो लोगोसे बिदिनो लाइजाम लिरनानै फाथायहरलायनायजोंसो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। गोदोनि दिनावबा दानि दानि जुगावथ आ आथिखालावहाय बिदिनो एक मिनिट एबा दुइ मिनिटजोंनो सासे सुबुंनिफाय बै सासे सुबुंसिम बिदिनो खबर हरनो थाखाय से मिनिट बा नै मिनिटजोंनो थाखायनो गाहाम आरोना नोंथां दानि आखालाव बुंनो थाङोब्लाथ बिदिनोसै नोंथां बिदिनो दानि आथिखालाव बिदिनो मबाइलनि बाहायथिया बिदिनो सासे सोरबा सोरबा सुबुंफोरा बिदिनो ओंखाम जानाय एबा मुवा बेसाद एबा जानाय यावनो आदार जानायावनो बिदिनो मबाइल नङाबानो जाया आरोना सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा ओंखाम जानाय मानि मबाइल भिडिअ नायनाय बिदिनो बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङा मबाइलनि बागै एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथाङा आथिखालाव? आरो बांसिनै सोलिबोनाय गथफोरनि बागै।
औ औ दा मबाइल होननानै बुङोबाथ जों जेनेबा मोजां आरो गाज्रि मोननै बिथिं थानायखौनो जों बुंखानांगोन।
औ
बाहायनो रोङोबा मोजां आरो बाहायनो रोङाबा गाज्रि।
औ औ
बाथ्रायावनो बुंखानाय दं जेनेबा मोनफ्रोमबो बेसादानो मोजां आरो गाज्रि मोननै बिथिं थायो होनलायनाय बाथ्रा दंखायो जोंहा।
औ नंगौ नोंथां।
दा बे बिथिङाव जेनेबा गाज्रिनि फारसे आं बुंग्रोसै नोंथां।
औ बुंदो दे नोंथां।
जेनेबा सासे उन्दै गथ बे उन्दै गथनो जेनेबा बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा फरायसालि हाबजेनैनि सिगांनिफ्रायनो मबाइल दां होनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो नङा होमबा? दा बेयो जाहैबाय सासे गथनि बेलायाव जेनेबा सासे गथनो बुरखायनो थाखायबो आथिखालाव माबा मोनसे देखायनानै। माबा मोनसे रिल्स देखायनानै मोसानाय देखायनानै बा माबा मोनसे जानाय देखायनानै बेफोर। फोरबायदि जेनेबा
मोजाङै खोनायासै नोंथांनिखौ।
खोनादोंना एबार अ आं बुंदों मानि नों नोंथां जेनेबा सासे गथ बे गथनि बेलायाव बुंगासिनो दं आं नोंथां
औ औ दे बुंलाय नोंथां
औ मानिे सासे गथनि बेलायाव नायनो थाङोबा जों दानि जुगाव आरो आरोखि ना दानि जुगाव मानिे सासे गथखौ बुरखायनो थाखायबो माबा मोनसे भिडिअ देखायनानै बा माबा मोनसे रिल देखायनानै माबा मोनसे कार्टुन देखायनानै बेफोरबायदि जों सो मबाइलनि गेजेरजोंसो बुरखायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
दा गथनि जेनाखि माइन्द सेट बेयो ओरैबादि जायोना जेनेबा मबाइलनि फारसे एट्राक जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरावनाखि गथआ लासै-लासै देरनानै मबाइलनि फारसे बांसिन गोसो बोहोनाय बा बोबोनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेवहाय गोबां खहा जानो हागौ जेरै मेगननि खहा, बिनि जेनाखि गोसो गोसोनि खहा, जेनेबा गोसोआ बेना मबाइलनि फारसे बोगथाब जाबाय नालाय बे मबाइलखौल' माबा मोनसे ओ गाबनो ओंखारबा बिमाफ्रा मबाइल होबाय नालाय दा मबाइलनि फारसे एट्राेकटिभ जानानै थायो आरो गथ'फोरा। बेयो जाहैबाय गथ'नि बेलायाव मबाइलनि बाहायथिनि गाज्रि बिथिं आरो नोंथां। दा बेल' नङा जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बादिनो आथिखालनि गथ'फोरा माने अनलाइन क्लास लानो थाखाय मबाइलनि गोनांथि गासैयावबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
मबाइेल खौ गोनांथि जानाय बादि गथ'फोरा बिदों मोजाङानो नाथाय बिनि बाहायनायखौ जोङो गारजेनफ्रा माने दिथा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोबा जेनेबा अनलाइन क्लास लानो होनना नै मबाइल लादों थिगानो नाथाय बेवहाय गथ'फोरा अनलाइन क्लासनि अनगायै मा मा जेनेबा एक्सेट्रा गेम बा माबा मोनसे अनलाइन गेम बेफोरबादि बाहायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो।
औ।
दा बेफोरो जाहैबाय बिमा-बिफा बा गार्जेनफोरनि दायथ' जेनेबा गथ'फोरखौ जोथोन माबायदि जोथोन लानांगौ जेनेबा मबाइल होबाय होबाय अनलाइन क्लास लादोंना लायाखै जों बेखौ दिथा बा जोथोन लानांगौआ माने बिमा-बिफानि सायाव थायो आरो नङाबा गथ'फोरा मबाइलखौ जेनेबा मोजां मोजां बिथिङाव बाहायनायनि अनगायै गाज्रि बिथिङावनो बाहायखागोन नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओम दा मो मोजांनि बे मोजांनि फारसे आं सावरायनो थाङोबा बेनो आथिखालाव जों मबाइलनि जेनाखि गेजेरजों गोबां मोजां गाज्रि खौरां मोननो हायो जेनेबा माबेयावबा माबा सोरबाफोर माबा जादोंबा जों बेखौ एक मिनिट दुइ मिनिटनि उनावनो जेनेबा जों बेनि खौरांखौ मोननो हायो।
औ।
फोरमानि खौरां लानो हायो। सोरबा हरखाब माबा मोनसे जादोंबा जोङो डाइरेक्ट मबाइलनि गेजेरजोंहाय उमबुलेन्स लेंंहर नो हायो। बेनो आरो जेनाखि मबाइलनि नैबे आथिखाल मुगायावहाय ओ मा होनो बेखौ मोजां बिथिं होननानै बुङोबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
दा मबाइलनि गेजेरजों बेबादिनो गाज्रिबो जायो मोजांबो जायो सोरबा-सोरबा माने नोंथाङा बुंनाय बादि बिदिनो ब्लगार जायो रां खामायनो हायो बेनो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
औ दा गोदोनि समावहाय जेनेबा मबाइल गैयियाव जोंनि जेनाखि ओ थांना थानायनि थासारि बा जोंनि जेनाखि सोलिबोनाय जिउ बियो माबादि होननानै सानो नोंथाङा मबाइल गैयियावहाय? बै समनि मानसिफोरखौ एसे फोरमायलाय नोंथां।
मबाइल गैयियाव आथिखालाव गोदोनि दिनावथ' नोंथां बिदिनो लाइजामजोंसो सोलियोमोन आरोना नोंथां। गोदोनि दिनाव बिदिनो सासे सुबुंनो मोनसे खबर हरनो थाखाय लाइजाम लिरनानै हरनो थाखाय हरनायाव बिदिनो साननै सानथामा एबा सप्तासेजोंसो मोनोमोन आरोना नोंथां बिदिनो गोदोनि दिनावहाय।
औ
गोदोनि दिनाव बिदिनो इन्टारनेटनि गैया इन्टारनेट गैयामोन नालाय नोंथां मबाइल होननाय गैयामोन नालाय बिदिनो लाइजाम लेरनानै बिदिनो सानसे साननै सप्तासे गाहामावसो बिदिनि खौरांखौ मोननो हायोमोन आरो नोंथां,
औ औ औ
दाथ' आथिखालाव नायोब्ला बिदिनो बबेबा मोनसे जायगायाव बिदिनो, खैफोदफोर जादोंबा बेफोरखौ मबाइलफोरावनो नुनो मोनो। जेरै- इउटुब, इनस्टा फेसबुकफ्राव नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
बेनोसै आरो नोंथां,
औ दा गोदोनि बेलायाव जों नायोबा ओरैबाददि नुनो मोनोमोन जेनेबा माबा मोनसे जेनाखि आनजाद बे आनजादनि फिथाइखौ जेनेबा जों फरायसालियाव थांनानैसो नायनो गोनां जायोमोन नङा होमबा, फरायसालिल' नङा जेनेबा स्कुल अ सरि कलेज, इउनिभारसिटि बेफोरावबो मानि जायनाखि गोदोनि समाव फरायनाय सुबुंफोर, बिसोरो मानि आथिखाल मुगानि बादि नै बा थाम मिनिटनि गेजेरावनो रिजाल्ट होनाय लोगो लोगो मबाइलनि गेजेरजों नायनानै बिसोर गावसिनि जेनाखि, फिथाइ बे फिथाइखौ मोननो हायो नाथाय आथिखालाव मा, बेफोरनो आरो नाथाय गोदोनि समाव मा जों नुनो मोनोमोन जेनेबा गावनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय जेनेबा गावनो हारसिङै थांनानै नायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा गोदोनि समाव? दा होमबा नोंथां जोंना समा फैयै फैयै जोबबायानो
औ नोंगौथ' नोंथां समाबबो जोबबायानो माथो अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां,
औ औ दे
दे नोंथां अब्ला